हेलौ
औ नोंथां
नोंथांजों आङो बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंजों सावरायफानो थाखाय सम दङ नामा
सावरायजायो नों जे मानि सायाव सावरायनो होनदों
बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार बेनि सायाव सावरायनो स सानदोंमोन आङो
अह सावरायजागोन दे
बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार बेनि सायाव सावरायनो सान्दों ओ बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ हागोन मानो हाया जानो जे बर'फोरनि ओ दोरोङारि जाग्रा होनोब्ला ओ बर'फोरनि दोरोङारि जाग्राया अनेक ओ दङ जेरै अनला मेवाय ओ‌ नारजि अनला सबाय अमा ओ सबाय साम' अनेख दं आरो माने जे बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा ओ स्पेसियेलि आरो जोङो जे दोरोङारि जानाय होनबा जोङो ओंखामखौनो ओ जायो जोङो दा जोंनि जे ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रियाव जोङो ओ अनला आरो मेवाय जेरै ओ अनलाखौ ओ जोङो माइरंखौ ओ माइरंखौ जे जोङो दैयाव सोमनानै दोननानै दसे सम सोमखांनायनि उनाव जे जोङो माइरंखौ ओ गुन्द्रा खालामनानै जे ओंख्रियाव होस'नो आरो थिग बिब बिदिनो जोंनि बे मेवाइ बै मेवाइखौ जों गोरलै माने बिथ'रायनिफाय औवानिफ्राय दाननानै लाबोनानै हानाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथ थो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि दोरोङारि जाग्रा आदारखौ बेबायदिनो खालामनानै संनायखौ मिन्थिनो मोनो बेबायदिनो माखासे दोरोङारि जाग्रा आदारखौ आंबो फोरमायनो सानदों दोरोङारि जाग्रा आदार होननानै बुङो ब्ला जोंनि बर' समाजनि दोरोङारि जाग्रा आदारा गोबां रोखोमनि दङ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अनला मेवाइ, सबाय साम', सबाय दाउ, नारजि नार्जि इं खुर गोबां रोखोमनि दोरोङारि जाग्रा आदारा दङ दा बेफोरखौ जोङो माबोरै दोरोङारि जाग्रा आदारखौ जोङो संनाय जायो एबा माबोरै बानायनाय जायो बेफोरखौ आङो एसे फोरमायनो सानदों एबा नोंथांजों सावरायनो सानदों।
सावरायजायो नोंथां जे ओमबाआंनाव मोनसे ओ सोंलुसो सोंनो लुबैदों जे बर'फोरनि जे दोरोङारि जानाय जे ओ सबाय आरो साम' बिनि जे बानायनाय जे खायदाफोर बे माबाम
सबाय साम' बुंदोंना नोंथाङा?
औ सबाय साम'।
सबाय साम'ख खौ जोङो सबाय सबायजों साम'जों बानायनो थाखाय एबा संनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांग्रोगोन सबाय लोगोसे जोंनो नांगोन स' साम' जोङो साम'खौ दैमा बा दैसाफोराव जोङो लायनाय जायो आरो बे खौ लायखांनायनि उनाव जोङो दसे सम साम'खौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बे सोमनायनि जाहोनानो जाबाय साम'खौ जों खिगार होनाय होननानै बुङो साम'आ जे दैयाव सोमनानै दोनोबा बियो बेनि थाखायनो जोङो साम'खौ दैयाव हरसे सो नै
हेल' मोजाङै नेदा खोनायासै हेल' औ खोना खोनादों दे लायराय
खोनाबायना बिदिब्ला आङो फोरमायफिननि सबाय आरो साम' नोंथाङा सबाय आरो साम'नि बाथ्रा बुंदों दा जोंनो सबाय आरो साम'खौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांगोन सबाय लोगोसे जोंनो नांगोन साम' साम'खौ जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ दैमा बा दैसाफोराव लायनाय जायो लाय खिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हरसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दैयाव सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे साम'आ खिगारनांगौ साम'नाव जे मैला दङ बेखौ साम'आ खिगारो दैयाव हरसे सोमनानै दोनोब्ला बेनि उनाव सोमनानै दोनखांनायनि उनाव साम'नाव दाखोन थायो जायखौ जोङो दाखोन होननानै बुङो जोंनि ओनसो